हेलौ औ खोनादोंना नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनादों ना अ मोजां ना नोंथां।
औ मोजां नोंथांनि कल हरनाय जाहोना मामोन?
ओ दायो जोङो नोंथाङा आंनि कल हरनायनि जाहोना जाबाय दायो सोलिफुबाय थानाय जे बोथोर आरो गायनाय फुनायफोरनि बागै दैज्लांनि गायनाय फुनायनि बारै फंनैसो रायलायसै नोंथां।
औ दे।
ओ नोंथांमोननियावहाय माइखौहाय माइ आबादखौ मावो ना मावा नोंथां।
औ माइ आबादखौ जोंनिआव आथिखालाव मावो। आरो जोंनि गासै मानसियानो जेनेबा माइ आबादाव दायो मुख खुब जानानै दं जोंनि ओनसोलाव
औ औ औ औ ओ जोंनियावबो मावो नोंथां। ओ जोंनियाव माबोरै मावो आं नोंथांनो फंनैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना।
औ हागोन।
ओ जोंनियावहाय माइखौहाय ओरैबायदि मावो जे गिबियावहाय खोथिया जायनाखि माइ खोथिया होनना बुङो बे खोथियाखौ जोंहा फुग्रोना लायो। जाय माइखौहाय जोंहा फैगोन बोसोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोराव फैगोन बोसोरनि थाखाय माइज्लि महरै दोननाय जायो आरोखि बे खोथिया फोनायनि दोननाय माइखौहाय माइज्लि होनना बुङो बे माइज्लि खौ खोथिया फोनो थाखाय मोनफ्रोमबो बोसोराव दोनखानाय जायो बे माइज्लिखौहाय फोनानै जेब्लानाखि खोथियायाहाय देरफुनाय गायजाहां बायदि जायो अब्ला जोंहा फोथाराव दुब्लिखौहाय खेबसे हालौवग्रोना लायो जोंनियाव दुब्लिखौ खेबथामसिम हालौव सेथि खेब जायनाखि हालेवनायखौ जोंनावहाय खारायनाय होनना बुङो
औ
जि माइया गायजानाय बायदि जाथारबाय अब्ला जोंहा थामथि खेबसिम हालौवनानै माइखौहाय ग गायहैनाय जायो आरोखि दा माइ गायनायनि सिगां थामथि खे हालौनायनि नैथि खे हालौवनायाव जोंहा दुब्लिखौ आलि दानग्रोना लायो बा बायनाय आलिखौ खोगोरोना लायो जाहाथे दैया दिदोमै मोनसे जायगायावनो थाबाय थानाय बायदि बिनि उनावहाय जोंहा माइखौहाय मुखुबै फुनानै गायनाय जायो आरोखि ना दा गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनाय गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आं सोलायनायनि नोंथांनो खंनैसो बिदिन्थि होनोयो
औ
खोनादोंना नोंथां औ दा सोलायनाया बेनोदि गोदो गोदाय जोंहा आबै आबौमोननि आमोलाव ओरैबायदि गायोमोन माइखौ जे रंजाबाय फुावहाय सोरांनानै ब ब बााम सिखारनानैहाय हाल होलाङोमोन मोसौजों हाल होलांनानै हालौहैयोमोन जयै रंजा बाजायै दुब्लियाव गायोमोन माइ गायनानै जेब्लानाखि गायखाङो अब्ला जोंहा हाल जांख्रा मोनसे जयै सावरि बादालि जानाय बायदि हाल जांख्रा मोनसे मोनसे जानायमोन आरो दा बै हाल जांख्रा जानायखौ एसे खम नुनो मोनसै जोंनियाव आरो नांगोलजों बा मोसौजों हालेवनायखौथ' नुखालियानो जोंनियाव बांसिन बिगियाननि मददजों टेक्न'लजिया जुगावहाय दा ट्रेक्टरजोंनो हालौजोबो आरो आरो गायनायखौबो जोंनियाव ट्रेक्टरजोंोंनो गायनायखौ नुनो मोननोसै आरोखि दायो
औ औ खोनादों दा
आरो जेब्लानाखि माइखौ हायो अब्ला हानाय आरो बै मारा होनाय बेयावबो जोंहा ट्रेक्टरजोंनो बिगियाननि आदब खायदाजोंनो मावनाय बायदिखौ नुनो मोनो आरोखि ट्रेक्टरजोंनो मारा होनाय बेनिफ्राय ट्रेक्टरजोंनो हानाय बायदि बेबायदि नुनो मोनो आरोखि आरो जोंहा जेब्लानाखि माइखौ गायजेनो अब्लानोखि नांगौ बायदि दै मोनाब्ला अखा जों गो ए हाब एम्बु हाबा होनाय नेम दङमोन नोंथां जोंनियाव खोनादों ना
औ खोनादों
हाबा होनानैबो अखा हायाब्ला जोंहा आबादारिफोरा हालौवग्रा नांगालखौ जोंहा दुब्लि फोथार न द ज माखासे दंग' बा जाफोरनिफ्राय बिगियनि आदबजोंसिनजों गायनाय खौ नुनो मोननोसै अखा हायाब्लाबो बै सिगांनि जे आदब एम्बु हाबा होनाय नांगोलखौ उल्था गायना फैनाय बेखौहाय खम नुनो मोननोसै आरोखि ना
औ नंगौ नोंथांखौ
बिनि अनगायैबो जोंनावहाय गोर आबादफोरबो बिराद मावनाय जायो जायनाखि मेसें बोथोर होनना बुङो जोंनियाव सुखान आबाद होनना बुङो
नोंथांमोननाया सैथोआानो जोंनि साइदआवबो आथिखालाव जोङो दुब्लि फोथाराव माइ आबादखौ जोङो मुखुब मावनाय जायो आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङानो आबादजों लोब्बा थानाय नङा होमबा जोंनि स्निजि जौखोन्दोआनो आबादारि जोब जोंनि बर' बे जोंनि बि टि सि हालामाव माने दायो गोबां जोङो बां साग नांगोलजों एवोमोन दायो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन एवनाय जायो। आरो जोंनि साइडआवहाय दायो ओ आस्रा फोनायासो बांसिन जायो। मानोना गायनाय फुनाया आंखालनि थाखाय जोङो नांगौ बाय सा रुवानि गार खोथिया फुग्रा गायग्रा मोनिनि थाखाय जों दानियाव आथिखालाव जोंनि साइडआवहाय बांसिनानो आस्रा माइखौसो फोनाय जायो आरो बाहादुर माइखौनो फोगोन बिदि आस्रा खनसे लागैनो फैोबाय बियो गायनोबो नांला बा आरो बेयाव फुनोबो नांला माने फोखाना होयो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो माइ आबादखौ बोरै मावो होनना बुङोब्ला जोङो। ओ बिदि फोखांनायनि उनाव जोङो बिगासे हायाव जोङो तिनि किल बा सारि तिनि किल नांगो आरो माइखौ आरो बे बिगासेयाव बे थि किल जोंनो नोङो माइ बिगासे माइखो नोङो फिनिस खालामो आरो जेनेबा मा खोथिया फोनाय रखम गुबुं फोननाय जाया बेखौ माने गेसेङै फोनाय जायो आरो बे माइखौ अब्ला बेनो बिफां महर लागोन बे बिफाङानो डाइरेक बियो माइ जाखागोन आरो आरो बिनिफ्राय जोङो बे माइखौ जेनेबा मोनगोन एबा गल्डेन गाबनि जागोन अब्ला बेखौ जोङो आं हाहोनानै लानानै बाख्रियाव दोनफैनाय जायो आरो आरो बि बिदिनो जोङो माइखौ हाबाबो जोङो। आथिखालाव जोङो मेचिन मोनफैबाय बिगायाव अथ्रस बिदिनो दुइ हाजार लायो आरो बिघायाव पार बिगा बिदिनो बिसोरो हाखायो मानो बिफाङावनो दुब्लियावनो सरखायो बिदिनो हाखायो। लोगोसे जोङो बेखौ दुब्लि फोथारावनो जों फोराननानै लाना फैनाय जों बाख्रियाव डाइरेक्ट दोनफैखाबानो जायो आरो आथिखालाव जों बिदि खौ बांसिन मावनाय नुयो मानोना गोदोथ जेनेबा जों आखाइजोंसो हायोमोन खासिजों नङा होमबा जायनि थाखाय गोबाव सम लायोमोन बिगासे हाखौनो नोङो हारसिं हायोबाथ नोङो साननै सानथाम लायोमोन आथिखालाव बिगासेखो जोङो घन्टासेबो नाङा जों मेचिनजों हायोब्ला आं माने आधा थायावनो जों बिगासे हाखौ जोङो हाजोबनो हायो आरो बिदिनो जोङो टेक्नलजिजों जौगानायनि थाखाय जों दिनै गोबां जों फार्स्ट जाबाय दिनै बोथोराबो नांगौ समाव अ खा हाया बेनिखायनो जोंनि साइडआवहाय दायो आथिखालाव आस्राजों गिबि फोनाय जायो आरो
जोंहाबो बिदिनो आस्राजोंनो फोनाय जायो फन्द्र बिगा बिस बिगाखौ जोंङो आस्राजोंनो फोजोबनाय जायो आरो मानोना जोंनि खाथियाव गायग्रा खमायनायनि जाहोना खाथियावनो जोंनिया बागान दोङो सापाट बागान कम्पानि बेयाव मानसिफोरा खा साप्लाइ खानो थाङो बेवहाय रांखौ बारा मोनो जायनि थाखाय बिसोरो माइ गायबोला बिसोरो दुइस मोनगौ बा एकस देरस थाखा मोनगोन बिनि थाखाय बिसोरनि खस्थ खामनाया माने म माने नांगौ बायसा सा जाया बेखायनो बिसोरो बागानाव थांबोला पास' सारिस' सयस' बिदि खामायनो हायो आरो माने बिलाइ खानायनि सायाव आरो माने पार किल नोंनो खा थाखा बा सयथाखा होगोन नोङो एक कुइन्टेल खानो हायोबा नोङो सयस' थाखा बिदिनो रां मोनगोन आरो बेखायनो जोंनि साइडावहाय बे रखम आबाद मावनायाव जोङो दुब्लि बोथाराव आइजोफोरखौ माइ गायनायखौ एसे खमसो खमाय लांनायखौ नुबाय आरो जों गायो जोंनि साइदावहाय माने आस्रा माइखौ फोनाय जायो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइडावहाय बिदि आस्रा माइ फैयो नामा नोंथां
ओ नोंथां जोंनियावहाय आस्रा माइ फोनायखौ नुनो मोननाय जाया जोंनियावहाय मेसें बोथोराव जायनाखि जानुवारि फेब्रुवारि मायावहाय जोंहा एरि माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां एरि माइ होनब्ला मिथियोना नोंथां?
औ औ मेसेंनि माइखौ औ।
औ मेसेंनि जायनाय दैज्लां बोथोराव जेरैबायदि गायो बे एरि माइखौबो मेसें बोथोराव बिदिनो गायो दा जोंहाना गावबा गावनो दै जगायना लानो गोनां जायो मिस सिनजों दै फारसेथिं जोंहा हाजो खा थि हिसाबै हाजोनिफ्राय माखासे गबनाय दैखौ दानस्लायना लाबोनानै एरि माइ खौ गायनाय नुनोमोनो ओ दैज्लां बोथोराव जेनाखि माइखौ गायो बेनिफ्राय थाम गुन बारा मुला मुलामफा मोननायखौ नुनो मोनो आरोखि एरिमायावहाय बेनिफ्राय जोंनियावहाय एरि माइ गायनायजों लोगोसे मेसें बोथोरावहाय आबादारिफोरा मोन मोनथाम आबाद जायनेखि जुखाम, सबाय आरो बेस सर बे मोनथाम आबादखौ बांसिन मावनाय औ बांसिन मावनाय नुनो मोनो जोंहा जुखाम आबादखौहाय रांखान्थि बिथिङाव गोबां मुलाम्फा जानो हानाय बायदियैहाय जुखाम आबादखौ मावनाय जायो बिनिफ्राय जोंहा सबाइ आबाद होमबा मिथियोना नोंथां?
औ मिथिगौ।
सबायाइ आबादखौ जोंहा मोननै मुलाम्फानि थाखाय गायनाय जायो आरोखि सेथि मुलाम्फाया जाबाय जोंहा बेगरखौथ' फाननो हाखायोआनो हाथाय बाजाराव बेनिफ्राय नैथि मुलाम्फाया जाबाय जोंहा सबायाइनि जायनाखि जाफ्रा जोंनावहाय बेजे होनना बुङो बे बेजेखो जोंहा सावनानै खारै महरै मोननो हायो बे खारैखौबो जोंहा खाथिनि गलायाव फाननो हायो बेनि थाखाय मोन नै मुलाम्फानि थाखाय सबायखौ गायनाय जायो आरो जोंहा बेसर बेसर आबादखौ जोंहा ओ न'आव न'आवनो मावनानैहाय जोंहा बे बेसरखौ ओ लकेल जायनाखि फेक्ट'रिफोराव थांनानै जोंहा बे बेसर निफ्राय थाव गोथां फेरेदना लाबोनो हायो। लकेल न'निनो बायदि बिनि थाखाय जोंहा बेसर आबाद खौ बांसिनोय जायो आरो बेसरनि जायनाखि साबा फेरेदखांनानै आलादायोय गनायसो साबाखौ जोंहा मोसौनो होयो बा बोरमानो होयो आरो गोबां जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना बुंनाय बायदि गोबां मुलिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो आरोखि। दा नोंथांमोननाव गो गोरान आबाद बुङोब्ला मा माखौ मावनाय नुयो?
अ जोंनियाव नोंथां बिदिनो गोरान आब आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बेसर ओ बिदिनो आरो नोंथाङा बुंबाय जुखाम आरो माइखौबो जोंनि न'से न'निया बिदिनो गायो मानोना जोंथि नंगौ रोखम दै मोना अखा बोथोर नङा आरो जोंनि ओनसोलाव सिलुफ फमनाया जोबोर खम मानोना गोबां आबादारि थानाय जायगायाव गोबां सिलुफबनानै लायो जायखौ जोङो मेसेंखि दैलां दै दिहुनबाय थानो हायो नङा होमबा नोंथां। कारेन्टजों सालायनानै नाथाय जोंनियाव एसे बेफोरखोमान एसे जायनि थाखाय जोङो गोराननि बोथोराव जोङो माइ आबादखौ खम मावनाय जायो आरो। लोगोसे जोङो बेसर आबाद खौ मावखायो लोगोसे नोंथाङा बुंबाय सबाइ सबाइखौबो एसे एनै बिदिनो मावो गाव न'खराव जायफोरा जानो होननानै गोसो जायो बिथांमोनहा फोनानै लायो । आरो जोङो बेसरखौ जोङो फोखांनायनि उनाव जोङो खाथियावनो जेनेबा फेरेंग्रा जेरै माबा दङ फेक्ट'रि दङ मिसिन बे बेयावनो जोङो फेरेनानै गाव गायनि माबा नांगौखौ गाव गायनो दिहुननानै जायो आरो रो आरो बे बेसर साबा खौ जोङो नाफोरनोबो अमाफोरनोबो होयोबा थाब देरो होननानै जोङो गोबाङानो बेखौ मालट्रि बेराव फानोब्ला गोबां दाम मोनो बेबो माने आरो फानजानाय जायो आरो आरो लोगोसे बे बेसर रनि साबाखौबो सावनानै बेबो हांगार जानाय जाय हांगार बेबो खारियाव बेसेन होयो आरो नोंथां। अब्ला नोंथां जोंहा समाब लावबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनिाव दोन्थ'नोसै नामा? गोजोनथों औ गोजोनथों।